औ नोंथां औ आंङो दा ओरैनो जिरायनायाव दं नोंथां
औ नोंथांजों मोनसे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथांङा सावरायनो हागोन नामा? औ ओ जों गेलेनाय होनबाथ' जों मिथिखागौ नंङा होमबा
औ नोंथां औ
औ जों गेलेनायनि सायाव फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन आरो
औ दे हागोन नोंथां सावरायनो हागोन
गेलेनाय होनबाथ' गोबां गोबां रोखोमनि गेलेनाय दंङो जेरैहाय बल फुटबल भलिबल काबादि क्रिकेट
औ
आरो गोबां दंङो आरो नोंथांङा नोंथांङा मा- मा - मा - मा खेलाखौ गेलेनो मोजां मोनो बेनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन
हागोननो थां हागोन आंङोथ' आंङोथ' बांसिन खेलाखौ मोजां मोनो भलिबल ओमफफ्राय फुटबल आरो बिदिनो जों मेरला खेला दं मेरला खेलाखौ जों गेलेयो काबादि गरला दांङाय गोमोन गोथां मार्बल किक खकर बेबायदिखौ गेलेयो आरो जों औ
नोंथांङा बे
औ
नोंथांङा बे खेलाफोरखौ नोंसिनि गामि ओनसोलाव गेलेयो ना अबावबा गुबुन गुबुन साइकेल फथारा गेले बाय
औ - औ आंयोथ' बे गामिनि गामि ओनसोलावनो गेलेबाय आंङो बेलेग जायगायाव बिदिनो बेलेग गिदिर प्लेयारफोरजों आं बारा गेलेनो मोनाखै आं बिदिनो नर्मेल प्लेयारफोरजों गेलेनो मोनबाय आरो नोंथां
औ
औ नोंथांङा भलिबलनि बागै एसे मिथिनो लुबैदों नामा साबैसे गेलेयो आरो मा मा मा होनो
औ औ खिथा अननानै खिन्थाना होदो
औ दे हागोन नोंथां ओ भलिबलखौ जोंङो सयजन गेलेयो सयज गेलेनायाव मेन लिबथारा थाबाय नालाय
औ
औ ओमफाय लेब्र'टिं फारसे थागोन ओमफाय ओरै दिफिन सासे थागोन
औ
औ आरो जोंहा मा होनो मा लेब्र' थागोन आरो सारभिस बुग्रा थागोन बिदिनो स्टेेनड बाया सानै साथाम थागोन आरो नोंथां बिदिनो गासै सयजन गेलेनाय जायो औ नोंथाङा ओरैनो खेलाफोरखौ मा माखौ मोजां मोनो नोंथाङाबो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो नों मा मा खेलाखौ गेलेनो मोजां मोनो
खेलाखौथ' आं फुटबलखौबो मोजां मोनो काबादिफोरखौबो मोजां मोनो आरो जायखि जाया खेलाखौ गेलेबानो मोजां मोनखायो नालाय मानसिफ्रा
ओं नोंथां
गेलेबानो मोजां मोनो आरो
औ नोंथाङा दि जि काबादि होनदों बे खाबादियाव ओ साबैसे प्लेयार थायो मा मा होनो नोंथाङा आं एसे फोरमायना हागोन नामा
काबादियाव सातजन प्लेयार थायो औ ओमफाय बेखौ मा मा होनो बिदिथ' बेबायदि गैया होनजायो खोमा आंबो मिथिया बारा
औ नोंथांमोना ओ गोदोनि खेलाफोरखौ मा मा गेलेयो नोंथां आं एसे फोरमायना होनो हागोन नामा गोदोनि जों उन्दै उन्दैयाव गेलेबोनाय खेलाफोरखौ नों थाङा आंनो एसे ससेब्लाबो फोरमायनो हागोन नामा
गोदोथ' जोङो औ बिदि गेलेयोमोन जोङो गामि गामिनि स्कुलफोराव जेरै जेरैहाय जोङो गामिनि स्कुलफ्राव गोदो खाबादि खाबाद काबादिखौबो गेलेखायोमोन बेनिफ्राय जोङो हाख खिखर खिखर खेला गेलेयोमोन
औ औ नै खोनादों खोनादोंना नोंथां औ जि नों नों खि खिखर होनदों खिखराव ओं माबायदि गेलेयो मा स्टाइलाव गेलेयो नोंथाङा आं एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ औ हागोन खिखरखौ जों गुदुं खुरना लानाय जायो ओरै सारि सारिकनिया गुदुं
औ
दाबथाम दाब्रै बिदिनो आठथा दसथासो थायो आरो बैयाव हा हाख हाखर खुरना लाबाय ओमफ्राय बेयाव अन्थाइ अन्थाइ फिसा फिसा खननानै बेयाव हाखर हाखर दोनजोब्बाय हाखर हाखर दोननानै बेखौ सान साननानै गेलेनाय जायो आरो साब्रै मानसि नांगौ बे गेलेनायाव
औ
औ आरो जों बेनि अनगायैबो बै मोनसे मोनसे खेला गेलेयोमोन जों औ बा बाथा खेलाबो गेलेनाय जायोमोन
औ औ खैजोन जेनेबा बे बाथायाव खैजोनसो मानसि गेलेयो नों नोंथां आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
बे बाथायावथ' जेरैहाय क्रिकेट गेलेनायाव मोननै टिम थायो बेबायदि बिदिनो मोननै टिम थायोमोन आरो बेयाव साबै एसे गेलेनाय जायो बिदि गैया मोननै टिम थायो मोनसे बुग्रा टिम मोनसे खुबैग्रा टिम
औ
औ बे बाथा बाथा होननानै बुङोबाथ' जों दं औवाजों बानायनाय जायोमोन औवानि एबा दंफांनि बानायनाय जायमोन बे बाथाखौ बुग्राखौबो औवानि बानायनाय जायो
औ
औ ओ नोंथां बै जों खेलाखौ मानो थाखाय गेलेयो मानो मानो गेलेनांगौ अ बेनि सायाव आं फनैसो बुंनो नोंथांनि सिगाङाव
औ दे दे नोंथां बुंनो हागोन
जों खेलाखौ गावनि गावनि रंजानाय एबा खुसि बेखौ गोजोन होनो थाखायबो जों खेला गेलेयो आरो खेला गेलेनायनि गेजेरजों गावनि देहाया गोबां स्ट्रं जायो
औ नोंथां औ
बोहुद सांग्रां जानो हायो जों खेला गेलेनायनि गेजेरजों आरो मोजां सासे मोजां गेलेगिरि जे जेनेबा जेरै फुटबल सासे मोजां फुटबल गेले गिरि जायोबा नों मुलुगावनो बयजोंबो सिनायजायो
औ नोंथां
जेरै हारि हारियाबो सिनायजागोन नोंनि गामि ओनसोलााव सिनायजागोन नोंनि जायगाया सिनायजागोन बेफोरबायदि मोजां मोजां गेलेगिरि जायोबा जोङो बयजोंबो सिनायजायो आरो बेनि थाखाय जों खेलाखौ खेलाखौ गेलेयो जों गासै सुबुङानो खेला खेलाखौ मोजां मोनो खेला गेलेनायखौ जों गोदोनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनैसिम दासिम गेलेबाय थायो जों खेलाखौ खेलाया जों जोंनि गासैनिबो मोनसे हुदा आखु आखु बायदि जानानै फैबाय बिनि थाखाय जों खेलाखौ गेलेनांगौ टाइम मोनबा गेलेनांगौ
औ नोंथां औ
बांसिनथ' मानसिफ्रा ओरैनो दा बेलासि समफोराव ओरैनो थायो बेफोरबायदि समाव जों थ' फोथारफ्राव गामिनि फिल्डफ्राव थांनानै जों खेला गेलेनो हायो जेरै फुट दाथ' फुटबल गेलेनाय सम गोलोम बोथोराव फुटबल गेलेयो नालाय गोलोम बोथोराव जों फुटबल गेलेनो गेलेहैनो हायो आरो गोजां बोथोर गोजां बोथोर समाव जोङो भलिबल गेलेयो जों भलिबल गेलेनो हायो गामिनि लोगोफोरजों ज' ज' थांनानै
औ
बेनिफ्राय जोङो गोजां बोथोराव जों फुल बेडमिन्टनबो गेलेनाय जायो बेडमिन्टनखौ बेडमिन्टनखौबो साब्रै मानसि साब्रै मानसिया गेलेनाय जायो जेरै ओैरै सानै ओरै सानै बेडमिन्ट टन गेलेनायनिबो जोबोद मोजां जोबोद मोजां मोनो
औ नोंथाङा बेडमिन्टननि बागै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन
दे नोंथां
बेडमिन्टनखौ जों गिबियावनो जायगा जायगा मोजां बानायना लाग्रोनानै बेयाव जों दान्दा गायनाय दान्दा एबा नेट गायनाय जायो बे नेटखौ जों बे नेटखौ जोङो फास फुट गोजौ फास्ट फुड गोजौसिबांल' गायनांगौ आरो ओनिफ्राय बेनि बिनि गुवार बेनि फिल्ड फिल्डआ बेसे गुवार जानांगौ बे बियो गासैबो जखा दंजोबो बे बेनि गोलावा तेर' थारटिन थारटिन फुट बेसेबांसो गोलाव जायोमोन खोमा आं बारा एक्जेक्ट मिथिला ओ बेयाव सासे सा हारसिं हारसिंबो गेलेनो हायो मा होनदों हेलौ हेलौ औ औ हेलौ हेलौ